हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनादोंना?
हेलौ औ खोनादों। नोंथाङा ओ औ खोनादों नोंथां।
औ औ दे बुंलाय।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दं ना?
औ दङ नों
औ। ओ होमबा जोङो मोन से टपिकनि सायाव सावरायनि होननानै आं नोंथांखौ माने कल खालामदोंमोन ओ जेनेबा दायो जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि, हागोनना सावरायनो?
औ सावरायजागोन नोंथां।
होमबा ओ आबहावा गुबुंनायनि सायाव जों सावरायनो नागिरदो ओ बेनि सोमोन्दै आंनो एसे बुंग्रोनि औ। जेनेबा आबहावा होननानै बुङो आबहावा होननानै बुङोब्ला जों ओ सारासनस्रियै माने जोंनि सोरगिदिं आवग्रिनानै थानाय थासारिखौनो मिथियो नङा होनबा?
औ।
जेरैबायदि जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगा आरो समाजारि जिउ गोनां गैयि मुवा जिरादफोरनि जाथाय थासारियानो जादों आबहावा। ओ आबहावाजों जों हा नागार हायि थोंजों माने लोगोसेबाबो थोंजोंबाबो नङाबा हेंस्लायबाबो माने सोमोन्दो दंखायो। मानोना आब हावानि मोजां गाज्रिनि सायावसो माने जोंनि देहानि मोजां गाज्रि फोरा सोनारो आरोना।
औ।
बेनिखायनो ओ जेरैबायदि ओ जिब जिबिनि लोगोसे मिथिंगानि मुवा जिरादफोरनि थाखाय आबहावाया माने जोबोद गोनांथार आरो आबहावाखौ जों अराय मोजाङै लाखिनांगौ नङा होन बा?
औ।
औ जेरै औ जेरैबायदि ओ आबहावाया मोजां जाबानो जोंनि ओ बेमार आजार जानायफोराबो ओ खम जायो आरो बियो आबहावाया जुदि गाज्रि जायो बा जोंनि बेमार आजार जानाय जिब जिबिफोरनिबो जोबोद ओ गाज्रि जायो आरो खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ आरो आबहावा गुबुंनायनि गोबां ओ जाहोनफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा? आबहावा गुबुंब्लाथाय जेरैबायदि जोंहा ओ माने सुबुं माहारिनि ओ सु माने ओह जिब जिबि बा ओ दारिमिनारि खान्थिफोरानो जा ओ बेफोर गासै मिथिंगायारि ओ थासारिफोरानो ओ माने दोहोनफोरानो जा जोबोद खहा जायो आरो बेबायदि जेरैहाय ओ आबहावा गुबुंनायनि गोबां जाहोनफोरदं जेरै बार गुबुंनायनि बेनिफ्राय दै गुबुंनाय आरो हा गुबुंनाय आरो दावराव दावसियावबो आबहावाया जोबोद गाज्रि जायो। नङा होनबा?
औ नंगौ।
जेरैबायदि ओ गाव ओ बार गुबुंब्लाथाय माने ओ जोंनि बेमार आजार जानायफोरखौबो जों जोबोद नुनो मोनो मानोना ओ बारानो जिब माने जोंनि सु उम जिब जिब जुनादानो जा मिथिंगायानो जा बेफोरनि थाखाय बारा जोबोद गोनांथि। जोंनि ओह गोदि मुयानो जाबाय बार नङा होनबा?
औ।
औ आरो बार गुबुंनायनिबो गोबां जाहोनफोर दं जेरैबायदि दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोर आरो नङा एबा उखुन्दैफोर बा मानसिफोरनि गोहो दोहो गोहो दोगो जानाय ओ जायगानिफ्रायबो ओंखारनायखौ जों ओ नुनो मोनो आरो मटर गारिनि उ खुन्दै बायदिनिफ्राय जोबोद ओ बारा गुबुंनायखौजों नुयो। बेबायदिनो दै गुबुंनाय दै गुबुंनायावबो जेरैहाय ओ बारा जिब जुनारनि था जिब जिबिनि थाखाय जेरैबायदि माने गोनांथार बेबायदिनो दैयाबो नङा होनबा? जेरैहाय ओ मानसिनो गोबां हाबा होखायावनो दैनि गोनांथि जायो जेरै दुगैनायनिफ्राय हमनानै लोंनाय ओमफ्राय ओह संनाय खावनाय आबाद मावनाय गासैयावबो जोंखौ दैखौ नांगौ जायो बेबायदिना आरो गोबां दं जेरैहाय हा गुबुंनाय आरो ओ सोदोब गुबुंनाय बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायगोन।
औ।
माने जेनोबा सिगांनि आबहावाखौ नायो नायोब्ला आरो आथिंखालनि आबहावाखौ नायोब्ला दाथ' गोबां सोलायनाय फैबाय। मानो होनोब्ला सिगां एस ओ दा जेरैबायदि आबहावाया गुबुंले जाबाय बेबादि नङामोन आंनि नुनायाव आरो। मानो होनोब्ला दिनै गोबां बेफोरबायदिनो दारिमिन माबा माबि ओह फेक्टरिफोर दिनै खुलिबाय।
औ नंगौ।
बेफोरबादिनो ओमफ्राय गोबां अबेबा गोबां फेख फेक्तरिफ्रा दिनै उखुन्दैफोर खुयो जाय उखुन्दैफोर खुनायफ्रा दिनै जोंनि बाराव बाराव गोसारनानै बार जोंनि बारफोरखौ गुबुंले खालामो। जिहेथु बारा ओम सुबुंनि थाखाय बा जिब जुनारफोरनि थाखाय मोनसे थांना थानायनि थाखाय मोनसे गोनां
औ।
अब्लाबो दिनै बेफोरबायदि जों सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां फेक्ट'रिफोर दारिमिनफोर सोमजिखांनायनि थाखाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जि गारजि गारजि गेस बे फोरो दिनै जोंनि ओ बारखौ दिनै गुबुंले खालामगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे बिनि ओ गारि गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जिउ खुन्दैफोर फोरबो दिनै जोंनि माबा फोरखौ ओ बारफोरखौ गारजि खालामगासिनो दं बा आबहावाखौ गारजि खालामगासिनो दं। बेल' नङा दिनै फारफ्रोम फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो बुंनो थाङोबा माने जेरैथिंजायनिफ्रायबो आबहावाया गुबुंले जानो हमबोगासिन दं आरो आंनि नुनायावब्ला जेरै दो दैखौ बुङोब्लाबो जि दारिमिनफ्रा बा जि फेक्ट'रिफ्रा माबानानै गावसोर खामानि मावनानै जि आग्लायनाय बा मैलाफोर बेफोर ओ दाखोर दाला दिनै दैमा दैसाफ्राव हगार हरो दा बेफोरबायदि दैमा बेफोरबायदि लेथ्राफोरखौ दैमा दैसाफ्राव गारनायनि थाखाय बेफोरबायदिनो दैफ्राबो दिनै गोबां गोबां बिथिङाव दिनै माबा ओ मा होनो गुबुंले जाबोन हमदों।
औ औ।
जायनि थाखाय ओ सिगांनि समाव बेफोरबायदि जेबो गैयिलाय माने ए बेफोर गासिबो साफा मोन बा इसिग्राब दा जेरैबायदि गुबुंले बेबायदि नङामोन आरो
औ औ बिनि थाखाय आबहावा फ्राबो मोजांमोन नङा होनबा?
औ नंग'। आरो दा बेफोरबायदिनो माने गोबां ओ सोहोरफोर बा गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर खौ जों नुनो मोनोसै। जाय जायगाफोराव थाङोबा दिनै गुबां दावराव दावसि ओ बेयाव दावराव दावसिनि माने
सोदोबफोरखौ औ सोदोबफोरखौ खोनानो मोनो औ।
बेफोर बायदि आरो।
जेरै गोबां ओ औ।
दे बुंलाय?
औ जेरैबायदि गोबां मटर गारिफोर दायो गोबां मटर गारिफोरखौ खारनायखौ जों ओ खोनानो मोनो नङा होनबा? आरो गोबां आ गो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर जादों बे इन्डास्ट्रिफोरनिफ्रायबो माने गोबां जोङो ओ सोदोबफोरखौ खोनानो मोनो बेफोरनिफ्रायबो माने सोदोबफोर ओ माने सोदोब गुबुंनायखौ जोङो ओ जायो होननानै बुंनो हायो नङा होनबा? जेरैबायदि ओ हा गुबुंनायावबो जेरैबायदि दारिमिननि दाखोरफोर आरो ओ गोबां बिबांनि ओ खुनि मुवा आरो एम्फौ बुथारनायनि मुलि बाहायनाय बेफोर रासायनारि हासारफोर खौ गोबां सम बाहायनायनि थाखाय दायो ओ माने गोदोनि बायदि ओ हाफोरखौबो जोङो मोजाङै मोननो थांला नङा होनबा?
औ
औ बेनि थाखाय हाफोराबो जोबोद गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोन दो।
औ
औ आरो नोंथाङा माबाफोर फोरमायगोन नामा?
माने जेनेबा हा हागार जानाय खौ आं एसे बुंनि जों जों आथिंखालनि आथिंखालनि मुगायाव दिनै आबाद मावनोब्लाबो जों दिनै गोबां माने बेफोरबायदिनो मेडिसिनफोर मुलि फोर जों बाहायोसै खिन्थु जों सिगांनि समावबो बेफोरबायदिखौ बाहायामोन जायनि थाखाय जोंनि हाफ्रा बे फोरबायदि मेदिसिनखौ मोनैनि थाखाय माने मोजां मोजां मोन आरो खिन्थु दा बेफोरबायदिनो जों आबादफोर मावोबाबो गो बां मुलिफोरखौ जों सारो जेरै एमफौ एम्फौ थैनायनि बिदिनो मानिबा मानिबा बे बेदि गोबां माबाफोर मुलि फोर सारबाय थानायनि था खाय आं माने हा खौबो गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि मुलिफोरखौ बाहायनायखौ एसे खमायनांगौ नङा होनबा? आरो औ आरो बेबायदि दैफोराव जोङो जेरैबायदि बे नोंथाङा बुंनाय बायदि इडासिटि गोदोर गोदोर इडासट्रिफोर ना इनदास थ्रिफोरनि माने ओ जेनेबा दाखोर दालाफोरखौ दैयाव गारनाय बेफोरबायदि बा ओ सुबुं माहारियानो जेरैबायदि जोंनि सुबुं माहारि फोरा आ दैफोराव माने जेनेबा दैमा दैसाफोराव थांनानै दोगैयो बा दुगैनायाव गोबां जिब जुनारफोराबो माने लेथ्रा खालामो जेरैबायदि खि हासुदैफोर बेफोरखौ खालामनाङा नङा होन बा?
औ नंगौ।
खोनादोंना नोंथां?
अब्ला नोंथां जोंहा टाइमा जानानै फैबाय नामा?
औ औ समाबो जाबाय होमबा जोंनि दिनैनि बे आबहावानि गुबुंनायनि सायाव सावरायनायखौ एखिनियावनो दोननोसै नामा?
औ जागोन औ औ